हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय
नोंथांमोननिसिमबो गोजोन बेलासि गोजोन हामलायनायखौ जासि
औ नोंथाङा अबे जायगानिमोनथाय
अ आङो चिरां जिल्लानि बिजनिनिफ्राय बुंदों आङो नोंथां नोंथाङालाय बहानिथोमोन
आंबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बे गसाइगाव गामिनि
अ गसाइगाव गामिनि बेयो बेयो बै रायमना हारुङारि हायुङारि हाग्रामा थानाय जायगानि नङा होमबा नोङो
औ औ नंगौ
औ बेनो ना औ औ औ बिदिब्ला आङो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव आङो बे माबा हायुङारि माबायाव थांनायनि थांनो थिरांथा लादोंमोन नोंथां बे गसाइगावआव ओमफ्राय बेफोरनि हाय बेयाव आरो आं खोनानो मोन्दों दुगैग्राबो दंहोननाय दै बारजुम नोंथाङा बे एसे खिन्थानो हागोन नामा नों नोंथां
नोंथां नोंथाङाथ' थिगखौनो खोनादों खोनानाया माने बे जायग जायगाया जोंनि न'निफ्राय बिदिनो जिदाइन किल'मिटारसो गोजानाव दङ ओ बेयावथ' माखासे रायमना नेसनेल पार्क आवहाय ओ दुगै जायगा मोनसे बानायनाय जादों आरो बियो बोसोरनैसो सिगाङाव बानायदोंमोन ओ बेयाव हाबनो थाखाय मोनसे सासेयाव इन्ट्रि फिस हिसाबै हाब हाबनायनि मोनसे फैसा लानाय जायो आरो
औ रां लानाय जायो नङा होमबा
औ औ रां लानाय जायो बियो सासेयाव थामजौ रां लानाय जायो आ
थामजौ औ
औ औ ओमफ्राय बेनि सिङाव गोबां बायदिसिना जेन'बा गेलेग्राफोरबो इरिफोरबो दङ गथ'फोरनि थाखायबो मोजां ओमफ्राय बेजों बेजों थांबाय थानायावनो लामायाव बे नेसनेल पार्कखौ ओ मोनलांखानाय जायो ओ जेरावहाय माखा माखासे जिब जुनार जेनेबा मोननो थाङै जेरैबायदि गल्डेन लोंगुर
औ औ गल्डेन लांगुरखौ बर'आव मा होनोमोन नोंथां
मोख्रा जाथि
सनानिबो
औ सनानि मोख्रा औ दङ बे सनानि मोख्रानो दङ ओमफ्राय माखासे माखासे थामजौ बाजिनिख्रुइबो बांसिन ओ माखासे सिखिरिफोर खौ नुनो मोनगोन आरो नोंथाङा बे जायगायाव ओमफाय अ औ आरो बिफां लाइफांफोराथ' बेयावहाय थामजिथाम पइन्ट दजिसे जौखोन्दोआनो आवग्रिनानै दङ आ
बेयाव माखासे बेसेन गोसाफोरबो बिफां मोनो नामा नोंथां
औ औ मोननाय जायो
बिफांफोरनि नामबौ होननो हागोन नामा नोंथाङा जेरै सालफोर सिगुन
बे साल आरो सिगुनखौनो बे जायगायाव मोननाय जायो
अ औ औ खोनादों नों आं खोनादों
अ अ ओमफ्राय जिब लिअपार्ट होननायखौबो आरो मैदेर
औ
बें बेंगल टाइगार रिजार्भ होन बेफोरखौ मोननाय जायो जायो आरोना बेयावहाय
ओ हाग्रानि सिङाव हाबलाङोबा माबोरै बोरै हाबलाङो नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायना होबावदो नामा नोंथां
बे सिङाव हाबलाङो औ औ बे सिङाव हाबलाङोबाथ' थ माने गावसोरनिफ्राय अफिसनिफ्राय सासे मानसि हरफाखायो बिसोरो जाय दिथा खालामो आरो ना ओमफ्राय बेयाव हाबनो थाखाय जोङो गावसिनिफ्रायनो गंसे जिपसि बे गारिखौहाय बिसिनिफ्रायनो जोङो लानांगौ जायो जाय ओ स्टार्ट ओ गिबि जागायजेनन्नाय राङा थामरोजानिफ्राय जागायजेनो आरोना ओमफाय बे रां खौ लानानै बे रांखौ बिसोरनो होनानैहाय जोङो बिसोर बिसोरो जोंखौहाय अबे जायगासिम माने बिसोरो बबेसिमसो लाङो बे जायगासिम थांनो हायो आरोना सिं सिं औ औ
आरो आङो खोनानो मोनबावदों नोंथां नोंसिनि गसाइगावआव बा जार जायो होननाय खोनादों आङो रबिबार बाराय खालि हाथाय बिराद गिदिर जायो होननाय खोनादों नोंथाङा नंगौना नङा नोंथां
नोंथाङाथ थिगखौनो खोनादों बेयाव रबिबारावहाय मोनसे बाजार जायो जे माने बे बाजारावहाय एसे बेदरफोरखौहाय खम खमनि मोननाय जायो आरो ना जेरै अमा बेदर
औ
ओरैनोआवथ बेयाव थामजौ थामजौ बाजि राङाव फाननाय जायो आरो बिदिनाथ खिन्थुबा बे बाजार दिन खालि नैजौ राङावनो हगारनाय जायो आरोना औ औ
सेे बर' फ्रा बर'फोरनि लके ओ लकेलफोर मैगंफोर मोनो बायदि बायदि रोखोमनि बे नंगौना नङा आरो मोनोब्ला मा मा मैगंफोर मोनो एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
नोंथाङाथ थिगखौनो खोनादों बे जायग बे जायगायाव ओ जेनेबा साम गासैबो
ओमफ्राय
साम अनला अनलाफोर आरो सबाय बेबायदिखौ मोननाय जायो आरो ना सिब्रु अलद दोर
अ दे दे जाह नोंथां जुदि आङो थांनाय जायोबा आङो बेवबो खनसे हाबबोगोन नोंथां
औ औ नोंथाङा बिराद मोजां थिगखौनो थिरांथा खालाम दों बेयाव फैनाया ओ नोंथाङाथ' बिजनि होन दोंमोन ना
औ औ नोंथां
अ आंथ' बिजनियाव थांफेरनाय जायाखै दा बिजनियावहाय खोनानो मोन्दों माखासे बिराद गिदिर मेलाफोर जायो होननानै दा बैफोर बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो नों जा जा खोथा खोनादों बे बाथ्राया थारानो नोंथां आङो फोरमायना होनोसै बेखौ ससे नोंथाङा जेब्ला बिजिनायाव फैयो अब्ला नोंथाङा बे मेलायाव बेरायफैनो हा बे जोंनि बिजिनियाव बांसिनानो सबसे गिदिरसिन एबा आसामनि जा आसाम हादरावनो एबा भारत हादरावनो सबसे गिदिरसिन मेला जायो बे मेलाखौनो बुङो लक्ष्मि मेला एबा लो लोखि फुजा नों नोंथाङा बेयाव फैनो हागोन नोंथाङा बेयाव फैनानै न'खरनि सोद्रोमाजों फैनानै रंजाफैनो हागोन आरो नोंथाङा आरो बेयाव फैनानै गोबां रोखोमनि नायग्राफोर मोननो हागोन नुनो हागोन जेरै मोसानाय मुसुरनाय आरो जाग्रा मुवा जानो हागोन आरो बिनि बेजोंनो फैफाबावो माखासे दिन्थिफुंनाय जायखौ बुङो इंराजियाव एक्जिबिसन नोंथाङा बेयाव हाब फैनानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि एबा जों हाग्रायाव थाग्रा हारिनि माखासे बुस्थुफोर मोनजानो हागोन जेरै बुंनो थाङोब्ला मिसिं हारिनि बर' हारिनि गोबां जाग्रा मोनजानो हागोन जेरै अनला जों मेवा अमा बेदर संनाय मोनजानो हागोन नोंथाङा जानो लुबैयोब्ला आरो जानो हाबावगोन नोंथां अमा सावनाय आरो जोंनि बर'नि हा बर' हारिमुनि जेरै जौ लोंनाय माइब्रा बिदै होनो बेफोरखौबो नोंथाङा फैनानै बेयाव मोनजाजोबनो हागोन नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जे माखासे गाम गानग्रा जोमग्रानि दिन्थिफुंनाय जाबावो बे गानग्रा जोमग्रायाव नि दिन्थिफुंनायाव नोंथाङा बर'नि गानग्रा जोमग्रा जोबोद समायना रमायना माखासे बुस्थुफोर जेरै दख'ना इन्दिनि दख'ना इन्दिनि गामसा इन्दिनि फारसा बेफोरखौ नोंथाङा बेयाव रां होनानै बायनो हागोन नोंथां आरो आरोबाव ओ बेयाव माखासे जोंनि बर'नि हारिमुफोरखौबो देखायनाय जायो जेरैहाय अ बुंनो थाङोब्ला जिफोरखौ इसानफोरखौ बोरै दायो बेफोरखौ बेफोरनि बारै देखायनाय जायो आरो ओ गुबुन हारिनिबो जेरै मि सिंहारिनिबो जायखौ माइरुं होनो गोदनियाव लाग्रा बेफोरखौबो गासैखौबो बेयाव जोंनि बिजनियाव देखायनाय जायो नोंथां
औ
नोंथाङा बेखौ खोनागोन ना खोनायाखैबा जोंनि बिजनियावनो मोनसे साखाथियाव थानाय मोनसे जायगा दंबावो नोंथाङा बे जायगायाव थांनानै न'खरनि मानसिजों रंजाहैनो हागोन जानाय लोंनाय जायगायाव बेखौनो बुङो दुनालि दै जिं होननानै बुङो बे जायगायावबो नोंथाङा थांनानै नोंनि न'खरनि मानसि जों रंजाहैनो हागोन बेयाव थांनानै नोंथाङा दुगैहैनो हागोन ओंखाम मा ओंखाम ओंख्रि संनानै जानो हागोन मोसाहैनो हागोन नोंथां आरो नोंहा नोंनि बेसेन गोसा समखौ नोङो नोंनि न'खरनि मानसिजों बारहोनो हागोन नोंथां नोंथाङा माबाफोर मि थिबावनो लुबैदोंमोन नामा नोंथां?
आरो बिनि अनगायै माबा फोर बेरायग्रा जायगाफोर
बेरायग्रा जायगाथ' जेबो गैला नोंथां नाथाय खाथियावनो फिसा पार्क दंमोन बे पार्कआव
औ
नुयो खासेव नुयो आरो फख्रि दङ बे फख्रियाव गिदिर गिदिर ना आरि दङ नोंथां मोननो थाङै ना जायखौ लैथोआवसो नुनाय जायो बेखौबो नोंथाङा बेयाव बे पार्कआव फैबा नुनो हागोन नोंथां आरो जेरै नोंसोरनि जायगायावबो जेरै बाजार जायो होनदोंमोना हाथाय जायो रुबिबार बाराय खालि जोंनि बिजिनियावबो बुधबार बारायखालि हाथाइ जायो बे हाथायाव नोंथाङा जोंनि बर'नि बायदि रोखोमनि जाग्रा बुस्थुफोर गोथां गोथाङैखौ लानानै थांनो हागोन बायनानै बेयाव मोनो जेरै मेवाइ मोन साम' फुखानाय मोनो एमफौ लाथा मोनो जाय जाय बुस्थुफोरखौ बर'फोरा जायो बेबायदिनो जारि जोग्लावरि बिसेबां जोंनि बर' हारिनि जाग्रा दङ बेयाव गासिखौबो मोननाय जायो नोंथां
औ दे नोंथांनि बे माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानानै आरो माखासे रोंगौथि मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोन मोनफिनलायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय नोंथा ओ बिदिब्ला दोनथ'लायस
औ औ नोंथां नोंथाङाबो नों थांनि बेसेन गोसा होन मोन नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ द'से होनायनि थाखाय आंबो नोंथांखौ गोजोननाय जासिहरबाय जाहाथे आङो नोंथांनिफ्राय मोननाय गुनफोरखौ आङो बाहायनानै नोंसिनि साइड नोंसिनि गसाइगाव बेरायनो हायो नोंथां औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ